हेल' औ-औ-औ खोनादो-खोनादो।
मा खालामगासिनो दा?
ओ दोङ दे ओरैनो लामाखिनि माने फैदों। माने न'आव गरमखाय ओरैनो बारफोर बारलनायखाय गरमखाय फैदोंमोन ‌।
औ बार जागासिनो आबो लामायाव।
अ नोंथाङालाय मा खालामगासिनो?
आंगौ द रावनो बाय जिरायनानै। गरम ना बायाव जिरायना दं। नोंथांजों माने बिदिनो मोजां गा
मानि बागौ लायरायनो सानदों?
खबर हिसाबै बिदिनो मोजां गाज्रि माबोरै थायो जेनेबा मा बोथोर बिदिनो बोथोर फोरा माबायदि जेनेबा माबोरै हायो गरमफोरा माबायदि बिदिनो बोरनि बागै सावरायनो हरदोंमोन एसे। सावनाय जागोन ना?
अ सावराय जागोन दे।
अ
बोथोराथ' बोथोराथ' दा माने दैज्लां बोथोर जेनेबा
उम
मा होनदों नोंथां? अ-अ
दाथ' गरं बोथोर जेनेबा माने बोथोराथ' दसेनो सोलायो
उम
सान्दुं दुंगोन आखाबो हागोन
ओ अ
उम उम ए
मानो
हेल'
अ खोनादोंना?
औ खोनादों दे खोनादों माने बोथोराथ' दा जेनेबा दसेनो अखा दसेनो सान्दुं दुङो
ओ औ नोंथांमोननिखि दा गरम माबा बार मोजां नोंथाङा जेनेबा बेरायनायाव माबायदि मोनदों बार गुसु मोजां मोनो नामा बेरायनानै जेनेबा अ अ
खोना नोंथां
औ खोनादों दे
ओ जेनेबा दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा माइ गायनायनि
उम
बोथोर सोलिगासिनो जेनेबा सोलि सोरबा गायखांबाय सोरबा गायनो दोबावो ओ दाथ' सान्दुंबो दुङो दसेनो अंखाबो हायो दसेनो
उम
बारबो गोसा फैयो इदिनो जागासिनो आरो बोथोरा फ्राय दे ओ नोंथांमोननि बोथोरा बोरै
जोंनि थिंबो बिदिनो हे गासी जेनेबा गरम सान्दुं दुंबा फुंनिफायनो दसेनो सान्दुं गोसा गरम अखाहाबालाय इसे थान्दा जायो बिदिनो दुङा सङा गरम लाय इदिनो मालाबा अखागोसा गोजांलाय बिदि जागासिनो आरो माने उम
उम
मालाबा आरो इदिनो इ होम बुंनो हाया माने अ बारबो फैला बायगोन खाब दसि दसिनो बिदिनो हानि बोथोरा बि बिदिनो जेनेबा दुङाबो सुवाबो माइ गायनायनि बोथोरना बिदिनो जाखायो
ना मा नोंसोरहा
अ जोंहाथ' औ माइफोरथ' गायो बिदिनो गायखांबाय गायनायालाय आरो दा गैथ'ला नोंथांमोननिखे ओरै मा मा माइ गायो माइ गायोब्ला नोंसोर नोंथांला
उम माइखौथ' जेनेबा ओ रन्जित बाहादुर जोसा माइब्रा ओरै गायो माने ओमफाय बेलेगफोरा मा मा गायो था फाय बेलेग बेलेग गोदान गोदान माइबो गायो नामा फाय एफोरखोनो बांसिन गायो खोमा रखम मोनदां
उम
माने बारा मिथिजोबा आरोना बेलेगफोरा बेलेग बेलेग गायो जों सोङो ना नालाय मिथिया
उम उम नोंथाङा ओरैनो माइखो हो
मा मा गायो खोन्थानो हागोन नामा मा मा माय खोन्थानो हागोन नामा
अ जों जोंनिथिंथ' बिदिनो जोंनिथिंबो नुवाबा रनजित माइ गायो बिदिनो जोसा गायो माइब्रा गायो। ओमफाय माइरं गोस माइ गोसोम माइब्रा जोसा माहा मोना बिदिखौ गायो ओमफाय आरो ओ बाहादुर गायो बिदिनो बिखि बिदिनो गायो बेलेग बेलेग माइ। दानि नि माइफोराथ' गोदान गोदान ओंखार जोब्बाय नामफोरा मायबा मायबि बे चक्लेट मायाबा मायबि ओंखारलायलांबाय अनजना मायबा मायबि बिफोरफोरखो गोदान गोदानफोरखो बारा औ गोबां नाम दोंङो जेनेबा जोंनिथिंब्रा
उम
गोदान गोदान नामफोरखौ बारा गाया माने आगोन सोरिबाय थानाय गायबाय थानाय हेन गायो आरो दा जोंङाबो जेनेब
उम जेनिखिनबो गायो खोमा गोदान गोदान माने मिथिया आरो बारा
अ उम नोंथांमोननिखिन माने माइ गायनाया जोबफ्राम जोब्बायना? दासो सोरबा सोरबि गायबावदो
ओ मथा मथि गायफ्रामजोबबायानो जेनिखिन आथा माने फिलाप जाबाय माने उम जा दोनबावो एसे दुइ बिघा दोनबावो
अ ए
बारा बारा गैला जोबसिगोन।
अ उम उम नोंथांङा ओरैनो हाइजिराफोर ला ना गायोना थिखाफोर लायना लाना गायोना न'निफोरानो गायलायलै जमा
उम जोंहा न'निया गाया। मानसि गैयाना न'आव गायनो जेनेबा ओ थिखाखौनो होयो बांसिनानो। थिखा होयो नोंसोरनि खिलाय बोरै?
ए जोंनिथिंथ' बिदि दिखाबो होयो खायसे ओमफ्राय आरो हाजिराबो बां सिन होयो ओमफ्राय आरो बबा बिदिनो खा थिनिफोरा गायनो फैयो आरो दसे दसे बिदिनो गायलाय लायो जोंनिया बिदिनो बदल गायलायलायनाय जायो जमा जमा बिदिनो मोजां नांङो आरो।
उम
उम
ओ नोंसोरनिखौलाय माइ गायनायफोरालाय बेसे गाहाम जेनेबा ओ थिखा हायजिरा आरो बे सिगां लाय
जोंनिथंथ' रांङा जाहैबाय हाय गायनायनिया हिनजावफोरनिया बिदिनो उम थाम थामजौ बिदिनो हौवा फोरनि आरो ओ ब्रैजौ बिदि लायो आरो सानसेयाव।
अ
नोंथांमोननिथिंनो बेसे लायो?
एक उङ बिदिनो जोंनियाबो
अ
बिदिनो सोलि गसि माने एबार दामसो बारासिन जासोदो माने थिखाया सिगांङो पन्द्रस'मोन एबारो सल्ल'स' जालायबाय माने थिखाया माने बारायबाय थादो खबाय ए इनो थानागोन आरो जायनोबा बारायबायसो जों बांसिनानो बांसिन एबा आरो बै ओय बोसोरावबा बोरै जालाय ओमफाय नोंसोरखि थिखाफोरलाय बेसे दाम
बारायलांगासिनो जोंनि
हा
आं थ' जोंनिथिंथ' थिकाखौ माने एग्रस' ना मा होनाय खोनादों आङो। एगारस
औ होमबाथ' खमानो।
खमानो एसे उम। बा एबफा इदि उम बोसोरै बोसोर बानायबाय थायाबाबो मोजां जायो। थिखाफ्रा बेनो बे थाबा मोजां जायो आरो।
उम
उम
ओ नोंथां लाहिथ' गायखांबायानो होमबा?
औ गायख
फाय बेलेगफोराबो गायखां जोबबायना नोंसोरनि खिन जायगायाखिन
जोंनि थिंथ' बेलेखफोराबो फ्राय हाबखांजोब्बाय आरो सोरबा खासि न'खरसे न'खरनै दा बिदिफोर दङ आरो। बांसिनानो माने हाजोबबायानो उम गायजोबबायानो।
आ
दालाय बोथोरा अखा हादोना ओरैनो बोरै दों?
दाथ' बोथोरा उम अखाथ' हायाखै बिदिनो बांद्राय बारबो गैया बिनो गरम आरो। गरम जाबाय थादों।
उम
थानदा फानिङा
उम ओरैनो दा ओरैनो दोङोबा?
अऊ ओरैनो दोन्थ'यो ओं
उम एखामफोर जाबाय नामा? जेनेबा अ' मा मा ओंख्रि जाखो जेनेबा माबा ओंख्रि संखो?
अ' ओ जोंहा ना
बाहायमोन उम
ओंखाम ओ माबा ओंख्रियाथ' माबासोमोन जोङा मा होनो बेखो ओ बावलाय लांबायहाय आलु आलुजों इदिनो आलुजों माबा फारौ बेदरमोन फाय मैथाजों ना बिदि आरो।
उम ओलैनो ओ जोंहा ना जोंहा दिनै दालि ओंख्रि संगासिनो माने दा खारै ओंख्रै संदो थाय उम खांख्राइ बाथोनसो ना मा दोङोनो।
अ'
खांख्राइ बाथोन होनदोमोन। फ्राय नोंसा मा मा ओरैनो ओंख्रिखो मोजां मोनो खोनथा बे बायमोन। समाबोथ' दोङो ना बाहाय एसे
अ' जोंहाथ' बिदिनो बाय दैलि जानाया जाहैबाय जोंहाथ' बिदिनो बांसिनानो दालि जायो। आलु ओमफाय आरो अमा बेदर जायो बिदिनो अनला जायो दाउ जायो। बांसिनानो बिदि मोजां मोननाय दाथ' आरो देन
दा गरम बोथोरावलाय मा मा ओरैनो ओंख्रि जागासिनो।
दा सिजेननि ओंख्रि जायो बिदिनो थास' बिसंजों अमा जायो। ओमफ्राय आरो मालाबा आरो बिदिनो थास' आथिंजों बे दाथ' खान्थालनि सिजन नालाय खान्थाल बेगर ओंख्रिबो जाबाय थानाय जायो। बिदिनो फानिलावजों ना जायो मालाबा दाखालि दिनाव जे जे मैगं आरो बेखौनो जानाजायो आरो नोंथांङा खांख्राइखौ खांख्राइ बाथोन ना मा होन्दोंमोन खांख्राइखौ अबेनिफ्राय
ख्राया खांख्रायआथ' जोंनिया दुब्लि नालाय दुब्लियावबो नायगिरबानो मोनो माने। बायाबा ओमफ्राय ओ मायबा बायदि ओमफ्राय
हम
माथाम नामा हरफादो होनदोंमोन
अ अ नोंथाङा खांख्राय बाथोन मोजां मोनो नामा जानो।
ओ खांख्राइ बाथोनखौ मोजां मोनो माने फालौ गोसा होनानै बाय मोजां देबा मोजां मोनो जानोलाय थेवबाबो बारा बांद्राय जाया आं एवनासो मोजां मोनो। मैथाजों मैथाजोंसो बांसिन मोजां मोनो।
अ मैथाजों मोजां मोनो आंबो। दे बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाना फैलायबाय अ।
उम।
दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंजों सावरायनो मोनना।